हेलौ खोनादों ना औ खुलुमबाय‌।
मा खालामदों नोङो?
दंङ ओरैनो जिरायनानै नोंलाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दं बोथोरफोरा बोरै‌?
दिनै जोंना फुंनिफायनो बिराद अखा हाबोगासिनो। दाबो हागासिनो। नोंसानालाय
जोंनाबो फुङाव बिराद अखा हादों ओमफ्राय दा सान्दुं दुंदों नालाय बोथोरा मोजां आरो।
मा मा ओंखामफोर जागोन ना जायाखै?
हा?
ओंखामफोर जागोन ना जायाखै?
मा होनदों? खोनाना मोनासै आं।
जायाखै ओंखाम जागोना जायाखै होनदां?
अ अ जाबाय नोंहालाय?
जाबाय आंबो मा ओंख्रि जाखो?
आङो साम'जों सबायमोन।
अ आ जोबोद गोथाव जादों माथो।
ओं गो गोथाव बर'नि ओंख्रि। ए।
होमबा नोंथांनि कल हरनायनि गुबै जाहोना मा बुंनो हागोन नामा?
अ आङो दा नोंजों दाउ गुबुन गुबुन जायग कायाव दावबायनायनि बागै रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। ओ जेनेबा ओ। दावबायनानै जों मा मा सोलोंना मोनो मा होननो सानो नोङो बिनि बागै?
ओ आं सानो दि जोंहा दावबायनायनि मुलाम्फायाथ' बिराद आङो गुवारै बेखेवना होनोसै नोंथांनि सिगाङाव दा गुबुन गुबुन जायगा बेरायनाय होनोबा जोंहा मोनसे जायगायाव बेरायहैब्ला बै जायगानि जानाय, लोंनाय, थानाय, बेसोर मानसिनि राव गाननाय जोमनाय जों बिराद ओ गियान सोलोंनानै फैनो हायो मोनसे जायगानि निफ्राय नङा होमबा आरो बै जायगायाव थांनोबो जोंहा जेनेबा दा दा दा दा बिदि जे गुबुन जायगायाव थांनानै बिदि सोलोंनाय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जोङो मा माने बिदि ओ गुबुन गुबुन जायगायाव था थाङोब्ला जोंहा मोनसे गोजोननाय खुसि रंजानाय इदिबो होननो हागोन। मानोना जोंहा जेनेबा ओ बयहाबो खामानि थायो गावनि खामानियाव मुखुब जाना थायो। जेनेबा जों नोंहाबो मोनसे खामानि थायो आंबो आंहाबो मोनसे खामानि थायो बा फरायसाफोर दं बा फोरोंगिरिफोर दं बयहाबो गावबा गावनि खामानि थायो नङा होमबा बयनाबो गुबुन गुबुन खामानि थायो ओ बयहाबो ओमफाय ओ जेनेबा बिदि खामानि फोराव मुखुब जाबाय थानानै जोंहा बेफोरबायदि बेरायनायफोरखौ बेफोरबायदि बेरायनायानो बेरायनायानो जायाबा जोंहा बिदि इन्जयमेन्ट लानायानो जाया। जोंहा थ' बेनिखायनो जोंहा बिदिे बेराय बेरायोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंहा बेफोरबायदि जेनेबा खामानियाव मुखुब जाबाय थानानै जेनेबा सोरहाबा मोनसे खोथाखौ सानबायबो थानो हागौ गावबा दुखु जाबाय थानाङा दुखु जाबायथानो हागौ नङा होमबा। बेफोरबायदि दुखुफोराबो जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव थांना नै बेरायहैब्ला बा दुखुफोरा जोबो आरोना। बेरायनानै जोंहा इसे सान्ति मोनो। बैयाव थांनानै फ्रेस मोनहैनो हागौ आरोना जेनेबा बिनि थाखायनो आङो बे बेरायनायाबो बेफोरबायदियाव जोंहा जोबोद मुलाम्फा होयो होननानै सानो नङा होमबा
औ औ जेरै जोङो
औ औ
जेरै जेरै जोङो गुबुऩ-गुबुन जायगा जेरै जायगाल' नङा जेरै ओ हादोरफोरावबो बेरायनो हायो गुबुन हादोर जेरै हाजो-हाजो गोनां हादोरफोराव हाजोआव थांनानै जों माने मोजां मोनो दाथ जों जेराव थायो बेयाव मटर गारि खाारथिंबाय थानाय जायो एसे बारहावाफोरखौ मोजां मोना ओमफाय हाजो गोनां हाजो गोनां जायगा एबा दैमा सेर-सेर बेरायनो थांबा जों गावखौनो बिराद मोजां मोनो आरो ओ बिराद मोजां फिल मोनो
ओ जोंहा मा होनगोन दा गुबुन-गुबुन जायगायाव बेरायोब्ला आरोना ओ जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों जाय गियानखौ मोना मोनाबो जानो हागौ नंङा होमबा सोलोंथाइजोंसो सब मोनजोबो गियानखौ। जों दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जाय गियानखौ मोना जों बेखौ गुबुन-गुबुन जायगायाव बेरायनानै मोननो हायो नंङा होमबा जेरै जोंङो नंगौ सोलोंथाइनि गेजेरजों जेबो जों गियान मोनो थेवबोदि जों सोलोंथाइखौ जोंङो गावनि गोसो जों मोनदांनानै मोना बा दांनो हाया जों दा गुबुन-गुबुन जायगायाव गाव दावबाय हैैयोबा जोङो जोंनि मेगनजों- मेगनजों नुनो मोनो आरो दांनो हायो बा बै जायगानि खौ गाव हमदांनो हायो नंङा होमबा नों-नों डाइरेक्ट थांङोब्ला बै जायगानिखौ गाव हमदानो मोनो आरो जोंहा बेफोर बादि दावबायनाया जाहैबाय मोनसे ओ गोसो मोनसे ममेन्ट बा जों गोसोआव लाक गोसो उनाव जोंङो गोसोखांबाय थानो हागोन होननानै जों दावबाय नंङा होमबा
औ औ औ
दा जों बुंनो हागोन दि सोलोंथाइनि गेजे अ दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो गियानल' नंङा जायखौ जोङो सोलोंथाइजों मोनाबो जानो हागौ बे गियानखौ गुबुन-गुबुन जायगायाव बेरायबा मोनो आरो-आरो बिनि थाखाय बे दावबायनायनि थाखाय गो जों बुंनो हायो दि गुबुन फारसेदि सोलों आबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां गोनांथि आरोना जेरै सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो बा गुबुन-गुबुन जायगायाव थांनो बा जेरै नोंथांङा होनदोंमोनदि गुबुन हादोराव नंङा होमबा
औ
बुन हादराव हा बेरायनो थाखाय दा मा फ्लाइट ओ बा ट्रेनानो जा बेफोरबायादिखौ जोंङो सोलोंथाइ गैयाबा बेयाव जालाया सों औ मानोना जोंहा टिकेट बोरै दानो बा बेयाव थांनानै माबायि थाहैनांगौ बिदि बेफोरखौ जोंङो रोंनाय नंङा होमबा? औ औ आरोजाय जाहैबाय औ औ दे बुं।
सोलोंथाइ गैयाबा जामबुंफोरखौ सालायनो हानाय नंङा टिकेटफोरखौ दाननो हानाय नंङा जेरै नोंथांङा बुंदोंमोन खि जोंङो सोलोंथाइ गैद्राय‌ थाराबाथाय टिकेटफोर दानो रोंनाय नंङा दावबायनो एसे उसुबिदा जागोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सान्दों आरो।
दं आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा गुबुन-गुबुन जायगायाव बेरायहैबा मोनसे रुल दं नोंथांङा बे रुलखौ मिथियो नामा? मिनथियाबा आं आंबो गायनानै औ आं बुजायनानै होनसै जोंहा मा मोनसे खोथा होननाय दं आरोना गुबुन जायगायाव नोंङो बेरायहैयोब्ला ओ मोनसे आसिजों दिन थिनो मोनसे आसिजों जेनेबा नोंङो माने बिनि बागै बुंङाखैबाबो मोनसे आसिजों जोंङो रावखौबो थुनो मोना बा बुस्थुखौबाबो थुनो मोना मानोना सिगांनि मानसिया सानगोनदि बियो गावखौ गावखौसो सोंखारिदों मा सोंदों बियो मानो आसिथुदों बेथ मिथिनाय नङाना?
औ औ।
माने बियो सानगोन दि नोंसो नोङो बिखौ मानो आसिसुदों थ रागा जोंनो हागौना बिनि थाखायनो जोङो। जायगायाव थाङोब्ला मोनसे आसि दिन्थिनाङा नों माबा मोनसे रायलायनो सानदोंबाबो बा माबा मोनसे बुस्थुखौ बुंदोंमोनब्लाबो बा माबा मोनसे बागैनि बुंनो सानदोंब्लाबो जोङो खदाय आसि मोनबाखोबो डाइरेक्ट देखायनांगौ होननानै बुङो बेबादिमोन। बे रुल दं आरोना। बेखौ नोंथाङाबो नों थाङाबो अबबा थाङोब्ला मालाबा ओ गुबुन जायगायाव बेरायहैब्ला-बेरायोहैब्ला बे रुलखौ बाहायबानो जाबाय। श आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंसै। ओ नोंथाङालाय बबे-बबे बबे जायगायाव बेरायखांखो?
आङो बेरायनायाथ ओ गुबुन हादोराव थांफेरबाय जेरै जोंनि खाथियावनो गुबुन हादोर दं नालाय बे हादोराव थांफेरबाय खाथियानो। जायो सब गोरलैयै थांनो हायो जों बेयाव। फाय गुबुन स्टेदावबो थांफेरबाय। ओम बिदिनो हाजोफोराव थांनानै मोजां नाङो। ओ गोसोखौ मोजां ना ङो देहाफोर खौ मोजां नआव-नआव थानानै फराय फराय स्कुल कलेज थांनानै ओम गोसो गाज्रि नाङो श बेरायनो थांबाथाय एसे देहाफोरखौ मोजां नाङो आरो आमफाय आङो नोंथांजों रायलायना जो बोद मोजां मोन गियान मोनबाय एबा मोजां नांदों मानोना आङो मोनथियामोन बे नोङो नों जि होनदोंमोन आसि थुनानै रावखौबो जेनबा खोन्थिनानै रायलायना ओ जों आसि थाइबाजों आसि थाइबा देखायनानै जेनेबा रायलायनांगौ दिन्थिनांगौ होननानै।
औ। नोंथां बुंनाय बादिबो आंबो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आंहाबो माखासे खोथा मिन्थिया जा मिथियाखैमोन बा बुजिया ऐ बिबादि दंमोनना आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिन्थि-मिन्थि नो मोनबाय नङा होमबा नों नोंल जे आंनिफाय थिदों बेबो नङा नों-नोंबो आंनिफ्राय मिन्थिबाय आंबो नोंनिफ्राय जोबोद खोथा मोनथिनो मोनबाय नोंथाङा जोबोद मोजाङै गुवारै बेखेवनानै होयो थ आं नोंथांसिम गोजोननाय गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद।
औ आङो मोनसे खोथा सोंबावनो निरदोंमोन नोंथां थांनिसिम
औ सोंनो हागोन दे।
सोंनो बावदों बेखौ नोंथाङा अबाव बांसिन बेरायना मोजां नाङो माबायदि जा माबायदि जायगायाव?
अ आंथ' हाजो जायगायाव थांनानै मोजां मोनो आङो थुमजां होननाय मोनसे जायगा मिथियोना बेयावनो थांहांबायमोन औ। लोगोफोरजों थांदोंमोन जयैनो जोबोद मोजां नांदोंमोन।
औ औ जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों रायलायनानै।
औ दे दिनैनि थाखाय दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे दे।
दे गोजोनथों।
गोजोननाय
आ ओ गोजोनाय थाबाय दे।